दों ना खोनादोंना? ओं मा खालामदों?
दंङ ओरैनो।
ओंखाम जाबाय?
जाथवाखै। दासो फैदों दासो फैदों बाहेरनिफ्राय ओयाव आंङो फट ट' हरनाया।
ए जानो थानाय? माबायदिलै फिउथार नामा गोथाव नंगौ ना नंङा?
फिर ओमफ्राय जानो थांदोंमोन ओमफ्राय फिरटारमोन ओंखायनो जानो मोनाखै इयाव।
आय यै मोनजायासै?
खोनादों ओहो ओमफ्राय बेबो माबायाबो वेटबो खालामा खायनो जायासै फैबाय बेलेग बेलेग जानानै फैबाय।
आंलाय आरो मोनजादोसो सानदो गोथावथार होननानै।
गाबोन थांफिनगोन र' ओंखायनो मौसुमिखौ बुंथ'वाखै र' मौसुमिखौ जादों होननानै थगायगोन।
ए बाब ग्रुपाव हरनाया ओंखायनोथ'
अ
बे मालाय गाबोन चेन्नाय थांसैदां
बिमा बिफाजों
मानो?
माने मेडिकेल चेकआप ना मा दंनो ओमफ्राय गाव बेरायनो थांफागोन आरो
अ खाम जाबाय?
जायाखैनो पापाया संनानै जाबायदां ओमफ्राय लोगो सुजित्राया बि दङ। दा जानोसै। माबानि इडुकिसन डिपार्टमेन्टनि।
अ।
उम
नोंनिखो मासे दावराव खोनादो? आं हाजोबदो थिगोन ना दिनैनिखो
आंबोथ' ओ दि-दिनैसो एगजाम होना मोजां मोनबाय आं। जि मोजां जाखादो
जि मा ने इजिथारमोन।
मानि। मिथिबाय मोनसे माने जेबा उम मोनसे कुइसनानो मोननै मोननै।
मोनसे कुइसनानो माने अ अ अ जोंनियाबो इदि जादो।
ओमफ्राय उनाव माने मोनसेयाव जेनेबा खम मार्कनि मोनसेयाव बारानि थेवबो जेनेबा मोजां जायोना इदि थाबाबो।
अ।
जि खुसि जालायलायदो कुइसन पेपारखो नुनानै।
बो
ओइ इथ' बुंदोमोन मिनिनो मोना जोंथ' मिनिबाय।
ओइ जेबो जाया औ एसेबाबो मिनिनो ओंखारोना?
औ
ओहोम दाय माजों संगोन ओंखामा?
मा खालामगोन दा मा न'आव थांगोन नामा?
ओइ स पट एदमिसनाव थानांगौनो फिफ्टिनाव जाग गोनदां।
ए
थांनो थिनदों?
उम माने स्टुदेन्ट दंना माबा हरनाय ओमफाय बेबो होनहरदो थाफा आंजों होननानै ओमफाय आदा मानबाबो होनदो था होननानै।
ए।
आंथ' गाबोन गाबोन थांगोन सानदोंमोन। बे जोंनि लोगो माबानिया बिनिया माने सुकुरबाराव सारादु दं ओमफ्राय बेनिनो लोगोफोर फायगोनखाय आंबो थांगोन सानदोंमोन आरो।
अ
ओहोम नायनोसै उम फिफटिनाव।
आंनि लोगोबो फासे फैगोन खोमालै।
थादो।
नायनो दहैयो फैबासो थागोन फैयाबा थाया थांसै।
उम माला थांगोन? सपनिया?
सपनिया थांनायनि प्लेनिं गाबोनो गस्ला माबा माबि सुजोबनोसै साफा खालामलांसै।
उम
बेनि आरो गाबोननिफ्रायसो एगजाम आंदो थानाया उम
बेचारा।
हेहे अ नों गारनो होनलाय नों गारना थांसै आरोना इदिबा?
इखौन थ' जादों संनोबो माने मोजांखे रोङा ना।
बायगोना आरो माबायाव प्लेसाव थांनो जाम
बायो ओमफ्रायो जि ओंखाम उखै फैनाय जायोना।
उम
लोगोआ मा खामबाय थादो?
बे ओरैनो उन्दुना दं
नायनोसै र' माबायाव
नाइनटिन खालि प्रेक्टिकोल दङ आंनिया इ जोबनानैसो थांनोसै खोमा
आंनिबो भायबा दं नामाथाय मोजांखौनो मिथियाखै
उम
जागोनना जाया मिथिला
बाखि मा खालामबाय थागोन नोंथ' थांथ'वाना
आं ओहो थांथ'नाय जानाय नङा थारटिननि
मा एडमिसन थार्द सेमनि मिथिया माला जागोनथाय
बे क्लासाथ' आगष्टनिफ्रायसोना दाथ' जाखाया
औ आगष्टफोरावसो जागोन खोमा होमबा
उम आगष्ट ओं आगष्टनिफ्राय जासि ए बिदिबा औ गथ'फोरनिया बिनिफ्राय क्लास जागोनना ओमफ्राय जोंनिया एडमिसन जालायनोसै आरो बेनिफ्राय
उम
अ
बिसिनाबोथ' दानो क्लास जायाना जाय जाय दा एडमिसन लागोन
बिसोरनिया आगष्टावसो जागोनदां
दा माने एडमिसन जासिगोन ओमफ्राय आगष्टावसो क्लासा खम एक्साइटेड जागोन बिसोरो फैनो थाखाय
पुरा नों बे माबानिखौ नुवाखै फार्स्ट इयारनिखो माबायदि जि साफा साफा देलायना फैसो दो इउनिफ्रमखौ जि मोजां मोजां गानना फैदो
नुदों आङो सासे सानै
किन्तु साइजनि रावबो गैया
आं दिनै सासे हिनजाव नुदों आवट द्रेसावमोन दिनै सेकेन्द मेरिट लिस्टमोन नामा
दिनै औ सेकेणड नंङा नंङा दिनैसो सेकेण्ड मेडेलिस्टआ माबादों ओंखारदों गाबोननिफ्रायसो जागोन दां एडमिसना
ए जायखिजाया दिनै सासे फैदोंमोन जि मोजां गानबोदों जि किउट नु आद मानसिखौ एकदम हवाइट हवाइट गानबोदों
र
साथा लादों साथायाबो जिकिउट
आंहै र' दाखालिबो फार्स्ट खालि जों दंना एदमिसनाव बेयाव जि मोजां सासे नुदो
माने बिनानावसोमोन ना माथाय फैफादोंमोन आं बिब'जों
औ
मोजांथारमोन
सिख्लाफोरा सायस जायसलै सेंग्राफोरासो अाइस
जोंनियाव सासे सानै दंबावोसोमोन ना खिन्थु बेयाव होथाराखै द आं
अ फैगोन जां आं एक्टरफोरा उनावसो फैयोना
मोजांफोराथ' आरो माहाथप जानोनलाय
अ
स्कटवसो ननो नायनोसै फिफटिनाव
औ
मा संगोन ओमफ्राय दा?
दा जागोन ना जाया जादों उदैयानो बेफ्र्रं बेफ्र्रं जाना फैदों माथो। माथो माबा माबि जासोनानै।
हराव
उखैगोन आलु फ्राय इदि खालामनोसै एसे
आंबो बिफा गैयाबा खालि आलु फ्राय आलु फ्राय
बेखायनो आरो जानो गोथाव मोनो आरो मा दंबावो दे मा जाबाय थानो? औ औ औ
बेनो ल' देनजार गरम जादों थखना
फुङाव माथो बबावबा बबावबा अखा हादोंनों मैयाहायथ' जोंनि न'थिं अखा हादों बिथिं हायाखै
एक्जामप होनाय ताइम आउ हादों ठ
इकजाम नङा आरो फुङावनो फुङावनो जोंनि थिंहा दोङनो
आं सानदोंखि एक्जाम होनायाव हानायखाय माबा जासिगोन थान्दा जासिगोन होननानै। मागै गैया
हुम।
दसेनो हायै दसे नो गरम।
थानायाव हादोंमोनना अखाया मानसिफ्रा इमान मोसादों हिनजावफोरा
बा मानो
बाहेरायाव मालायबा देखायनायसै। जादों ना मादों
माजाखो दे बे?
मालायबा जि बाज्र'ना बायबाय अखायाव
माने सोर सोरखो देखायखो दे।
मिथियालै बिदिनो खाना हारसाफोरालाय।
जाथारि ओ जोंनियावबो सिगाङां स्कुलाव बिदि सासे दंमोनलै बनालिसा ना मा नाम होननायमोन।
ए
माबा अखा माबा मोनसे जाबा बाद्लुलाबायो हारसिंनो।
ने ओखौ नुनानैनो ब्रा बै भागि फिल्मनि सोम सोमा बेखौ नुनानै जालाबायोब्रा
अ। माने फिल्मजों रियेलिटिजों माने मा
औ।
फालथु।
ओइ हारसिंनो दानजायो ने कला?
ओं दानजायोदां। टुवेल्भसिम नामाथाय।
टेन बिसिबांबयावनो दानजादोंमोन दाख्लैहाय।
दालाय बारबायनो माथो।
खिन्थु तेन बारबायाय माथो जों दानो मोनगोना मोना? दानो मोन ना?
मोनो मोनो। दोनथ'नोसै होनबा?
आं हरफिननि होबास होबास दा आंनिया वान जागोन ना?
औ औ। दे।